औ हेल' औ खोनाबायना?
औ खोनादों ना?
औ खोनादों
अ आङो माने नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो
औ औ
दा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। अनला ओंख्रिखौथ' जोङो ओ ओ अनला ओंख्रिखौथ' जोङो माइरंनिफ्राय सिगाङाव हाय माइरंखौ सोमनानै अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ खोनाबाय ना?
औ एसे फिसा फिसा खोनादों।
ओ अ
हेलौ
सिगाङाव जोङो माइरंखौ सोमनानै अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो
औ
ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो अनलाखौ बानायनो थाखाय जेरेखम जों ओंख्रि सङो बेबायदिनो थाव सामब्राम बिदिनो होनानै दैखौहाय सिगां गोदौहोनानै लाग्रोनांगौ
औ
बेनि उनावहाय जोङो दैया जुदि गोदौयोबा अनलाखौहाय अनलानि अन गुन्दैखौहाय होनो हायो आरो बिनिफ्रायनो अनला ओंख्रि जाबाय।
औ आं बांद्राय खोनाथाराखै नोंनिखौ एसे
बांद्राय खोनायाखै? बाहाय लाउड स्पिकार होनायनि अपसन गैय दां?
मोजां खोनायासैलै
ओ मा होनदों? हेल हेल'
हेल'
औ खोनायाखै नामा?
औ ओहो बांद्राय मोजां खोनाथाराखै नोंनिखौ
नेटनि ब लाउद स्पिकार होनायनि जेबो अपसन गैया होनदांलै दा खोनाबायना?
ओ जोबोद फिसा फिसा खोनादों
ओरैनो नेत